अ
औ
नोंथाङा खोनायदों
औ खोनादों नोंथां
माने नोंथांनिबो एसे रायज्लायनोमोन मोनसे टपिकआव एसे आइदियाबो आइदियाबो लानो हागोनबा आजिखालियाव बाहाय बिगियाननि बारैनो मिथिखायोोना दा बारायगासिनो दं टेक्न'लजि होन जि
औ औ
टेक्न'ल'जि आरो माबाफोर ए आइ फोर एसे आइडिया मोनगोन मानो बिथांनिफ्राय एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन
औ जागोन नोंथां जागोन दे नोंबो फोरमायनानै फोरमायग्रोदो
अ हालाय आजिलि जुगाव नोंथाङाथ' मिथियो बै बाहेर बिगियान आरो ए आइ फोर दा बारायनानै दं गासिबो बुस्थुफ्रानो जेरावबो थाङो जों ए गासिबो ए ए होननाय खोनादों जेनेबा नों दसे थाबानो बाहेर बिगियान नांगौ जेनेबा न'आव थाबाबो बाहेर बिगियान नांगौ बेलेग जायगायाव थांबो बाहाय बिगियान नांगौ मथर गारिफोराबो बाहाय बिगियान ना बिदिनो आजिखालि ए आइनो बे मथर गारि लाजोबबाय जेनेबा नों आजिखालि मानसिफोरानो सालायनांलायला बे दाबो जेनेबा जोंनि हादराव जायाखै बेलेग हादराव दं मानिे मानसिया सालायनाङा गारिखौ बेलेग मानसियानो सालायनो हागोन बा बिदिनो मानिे बाहेर बिगियाना जा बारायना थांबाय जोंनाना देरलांगासिनो दं नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन म म बाय'बिगियाननि बारै ए आइ
औ औ जेरै जों नुनो हादों जे ए आइ
उम
ए आइया दस बोसोरसो आगोल जों नायनो थाङोबा बे बुस्थुनि बारै जों सानहरनोबो हायामोन ना कि बेफोरबायदि बुस्थु जोंनि माने जिबनाव फैगोन बा जों बे बेफोरबायदि बुस्थु बाहायगोन होननानै खिन्थु मारै मारै थारनो बे कभिडनि उनाव बेफोरबायदि बुस्थुआ जाहां
उम
बेखौ जों आन्दासखौनो मोनाखसै आरो
औ
थ' बिनि मुलाम्फाबो जादों जोङो ए आइ फैनायनि आरो माबा मोनसे दिसएदभान्टेज दङ आरो खहाबो दङ बेनि ओमफ्राय नायनो थाङोब्ला मानसिफोरा मानिे बांसिन सोनारसिनबाय आरो मानि
उम
जे जाहोननि थाखाय जे बा जे खारननि थाखाय बेफोर बुस्थुखौ बानायदोंमोन बिनिफ्राय बांसिन मानसिफोरा बा बिनि बांसिन मानसिफोरा बाहायबाय बा बिनि बारै ओ इउस खालामबाय आरो जेरै मे नायनो थाङोन गथ'फोरा हमवार्क स्कुलनि कलेजनि हमवार्कफोरखौबो ए आइ खौ लानानैसो बाहायनानैसो बेफोरखौसो बानायहोयो आरो कुइसनखौ फथायनानै बिनि इन्सारखौ बरनो खिन्थु बेथ' बिनि खामानि नङामोन हेल्प लानो हायोबा नों बे आलदा खोथा आरो। नों बिनि बागै सोंनो हायो बे ट'पिक नि बागै बे बे टपिकखौ जों मारै खालामबा बिनि मा होनो फिननायखौ मोनगोन जोंङो
उ
बेफोरबायाददि बुस्थुनि थाखाय बाहायनो हायो आरो खिन्थु दायरेक् फिननाय दडाइरेक्ट बिसोर फिननाय बरननाय बेफोरथ' जानो हाया नालदो
औव
बिनि थाखायथ' बे बुस्थुखौ जों बानायाखैमोन।
उ
जोंनि सुबुं हारिनि थाखाय एसे खामानिखौ इजि बा साबसिन बानायनो थाखायसो ए आइ खौ बानायनाय जादोंमोन
औव
मानोना कभिडनि उनाव जोंङो मानसिजों मानसि सावरायलायनाय बा मानसिजों मानसि सि लोगो मोनलायलायनाया बिराद माने खस्थ' जाबायमोन बिनि थाखायनो टेक्नलजिया बिरत मानि आलदा लेभेलनि दावखोदों आरो टेक्न'लजिया कभिडनि उननिफ्राय जोंनि टुन्टि टुवन्टि निननिफ्राय आरो जों नायनो थांङो जे नों होनदों गुबुन हारियाव दाना गारिफोराबो एक खौ लानानै सालायो मानसिफोरा दा मनसिफोरा बेखौबो फर ग्रान्टेड लागोन जुदि जोंनियाव फैयोबा बिसोरो माने ओ जों नायनो हायो मानसि सालायबानो जेबायदि एक्सिडेन्ट जालायो जोंनि जायगायाव सुबुंफोरा गाव सालायग्रायाबो खहा जानांगौ जायो। जायहा जाजादों एक्सिडेन्ट बेहाबो खहा जायो जिउनि थ' जुदि जोंनाव फैयोबा बेखौ आंङो दडाइरेक्ट नायहरनोबो हाला खिन्थु माबा मोनसेथ' खहा जोंबो मोनगोन होननानै बेखौ आं सानहरो आरो आरो मानसिफोरा बांद्राय सोनारसिनगोन बायदि मोनदों आरो आंङो ओमफ्राय बेनोसै आरो मानि खायदाबो दं मुलाम्फाबो दं खहाबो दंङ बुस्थुफोरनि ओमफ्राय जों नायनो थांङोबा ए आइ जों मेल्ला बुस्थु मेर्ला बुस्थु जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो दाथ' जों टेक्न'ल'जि बुस्थुखौ जोंङो जोंनि जिबननिफ्राय बोखारनो हाला नालायदो मदार्न जुग नालायथ' थाङै थाङै बिनिफ्राय बांसिन फैबावगोन
उ
जोंङो बेफोरखौ बाहायनानै गोदान गोदान बुस्थु गोदान गोदान यन थ्रु बररन गास दंङ जे जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय बिराद मानिे साहायथा साहाय' खैयो आरो खिन्थु बे बुस्थुफोरखौ मोंजाङै बाहायनो रोंनांगोन अब्लासो
औव
जोंनि सुबुं माहारिया मोजांङैनो मोजां दावगारसा जालांगोन आरो।
उ
अब्ला नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना एनि बागै?
औव नोंथांङा जि होनदों बे बेलेग बेलेग थाखानि थाखाय हेल्प खालामो खहाबो दं मोजांबो दं न' आं मोनसे फंनैसो बाथ्रा बुंबनोसै माने जों आजिखालि एयदिं जों माने रां खामायनाय जेनेबा होनो हादों कनटिं क्रिसन होननाय भिडिअ बानायनानै जों ए आइनो जेनेबा नोंनि मोखांखौ देखायनांलाया। बिदिनो ए आइजोंनो रां खामायनो हायो।
ओम
बिदि नङा फटकफोरबो बानायनो हायो जों मेल्ला मेरला बुजु खालामनो हायो जेनेबा। बिदिनो ओम आजिखालि जुगाथ' मानि ए आइ फैजोबबायना जेनेबा जों उम जेनेबा जों गाबोननो प्रजेक्ट हैैथारनांगौनो नों रोङा नों ए आइआव खामनानै जेनेबा ए आइजों बानायनानै हैनो हायो नों दसेयावनो। जेनेबा एकदम इम्परटेन्थारनो जेनेबा नांथारगौ ए आइ माबा प्रजेक्टखौ होमबा जों ए आइ आव लिरदोल' होनबानो फैबाय। आधा घन्टा एक घन्टायावनो फैबाय बिदिनोसै आरो। माने ए आइदों आं दि होनदों बे रां खामायनो हायो। मोजांनो बे रां खामाय जायखिजाया बेखौ मोजांजोंबो लानांगोन नों। सोरबा सोरबा मानसि दं बेखौ जेनेबा गाज्रिदों लायो सोरबा सोरबा आजिखालि। मोजांजों नाय मोजांदों नायनांगौ जों ए आइखौ गासिखौबो बे भिडिअफोर बानायनायाबो मोजां जानांगोन जि बेलेगफोरखौ माबा ओं हार्म खालामनो नाङा बेलेगफोरखौ बेलेगनि गाज्रियाव माने मोजां मोजां एसे बानायनांगोन बिदिनो नोंथाङा खिथानो हाबावगोन मानि थाखाय गा बे आजिखालिनि जुगाव जि उम उम गाज्रि गाज्रिबो इमेज बानायो भिडिअ बानायनाय जादों।
औ औ
बे खारनानो मा माफोर नाजानायसो।
दा ए आइ आ बिराद पावार दं आरो। मानि जोंनि मानथिया महरा आलदा। दस्रानि महलखौ लानानै बे मानसिनाव मानि सिथाबनानै होयो बे फट' गावनो बे मानसिया ओ मानि बे सावगारियाव। दा बेफोरखौ मा होनो ओ इन्टारनेट ट्रेफिकिं बेफोर बिराद थाखाय जाबाय आरो ना ओ मानि हिन्जावफोरल' नङा। हौवाफोराबो बिनि थाखाय माने बिराद खस्थ' मोनबोबाय ओ। माने नोंखौ ब्लेकमेल खालामो। नोंखौ माने ओ बेफोरबायदि नोंनि बुस्थुखौ भिदिअ'खौ बा सावगारिखौ नोंनिखौ हगारगोन जोङो बेफोरबायदि खोथा रायलायनानै बिसोर मानि ओ औ बेफोरबायदि खालामो आरो स्केम खालामो आरो मानसि फोरखौ आरो माने ए आइ खौ लानानै माने दाना बेबो आरोखि जोंनि जे जों जेखौ बाहायो ससियेल मिडिया बेफोरबो ए आइजोंनो रिलेटेद जाजोबबाय दाना गासिबो। मिटा ए आइ माबा माबि सोदेर जोब्बाय वा सेपावलायनो इन्सटाग्रामावलायनो जोंनि मोन सानफ्रामबो बुस्थुखौ नायलांनो हायो आरो। स' बेनो आरो सोरबा मानसिफोर जे क्रिमिनेल जे थायो आरो बिसोर जु बि माबा मोनसे ओ फ्रड मावनो सानदों बा जोंखौ थगायनो सानदोंमोन बेफोरखौ मानि जोंनि ओ जोंनि सरखारा ए आइ नि मददजों नायनो हायो। खिन्थु बे ए आइ खौनो बै जे माबा ट्रेफिकिं खालामनो गोरों बा हेकार्सफोर जे थायो बिसोरबो मानि बुद्धि बाहायनानै बेफोर बुस्थुखौ बेलेग आयदायाव लांबाय आरो जि बुस्थुनि थाखाय बे बाहायनांगोन बेनिफ्राय बेलेग लामायावसो लांनाय बायदि जाबाय आरो बेखौ लानानै जोंनि बिमा मोननि बैसोनि मानसि फोरथ' मिथिया नालायथ' बबेबायदिया स्केम बबेबायदिया मोजां अबेबायदि गाज्रि बेफोरखौ ला बिसोरो वाट्साबावलायनो माबामोनसे लिंहरदों बा बामोनसे हरदों जेखौ जों नायनाङामोन बेखौ जोंनि बिनाव बिफामोना थुफ्लांबाय बा सेरफ्लांबाय बा रिप्लाय हरफ्लांबाय बिनि
उ
ओमफ्राय बेजोंनो जोंनि एकाउन्टनि स्केम खोनायो जोंनि फै फिसाखौलायनो जोंनि बेंकनिफ्राय बख'जोबबाय ए आइ नि थाखायनो आरो बेनोलायनो ओ माबा जोंनि डकुमेन्टस बा जोंनि बे प्राइभेट ज फट'सफोर थायो बेफोरखौ मोनजोबबाय आरो जोंखौ बिसोरो माने बे फट'नि दारै ब्लेकमेल खालामगोन बिदि बिदि जानानै होयो नालायथ'
औ
दा बेफोरनो जों मानि साबधान थायागौ मानि ओ आरो जोंनि जे गिदिरफोर दङ बा जोंनि जे उन्दैफोर दं बेफोरखौ बिसोरखौ बुजायनानै साबधान थानो थिनांगौ मानिे बे बुस्थुआथ' थांखाला बे स्केम बुस्थुआ जोंनि ओ बुहुमनिफ्राय थांनाय नंखाला नालायथो जोंनो साबधान थानाय जोंनो थियारि बा साबधान थानांसिगोन आरो बेफोर बुस्थुखौ मोजाङै बाहायनांगोन आरो जानला मोनानला वब साइडफोराव थांनानै माबा मोनसे नायहैनाय बा बेफोर हुदा फोरखौ गारनांगोन जोंनो गारनांगोन ओ जोंनि बेफोरबायदि फ्रद खालामग्रा मानसिफोरखौ साबेसेखौ हमनो जों बेफोरखौ खमायलांबानो बिसोर मानसिफोराबो खमायलांगोन आरो बेखायनो जों सा थानाया मोजांसै मानोना ए आइ खौ जों बोखारनो हाला जोंनि जिउनि ओमफ्राय बेथ' थाखागोन नानो बेखौ जों मोजां बुस्थुनि थाखाय बाहायनाय हुदा खालामलांनांगोन आरो जोंनि गभर्नमेन्टआबो स्ट्रिकटनिफ्राय स्ट्रिक माबा एक्सन लानांगोन आरो बिनि बागै बिनो आं सानो आरो आंनि साननायफोरा अब्ला टाइमाबो जाबाय नामा नोंथां जोंना हब्ला दोनजासिगोन नामा औे औ दे